मालाय हेल' नोंथां औ नोंथां नोंथाङा खोनादोंनाा
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथांनियाव मोननैसो बाथ्रा जानाय लोंनायनि सायाव मोन्थिनो लुुबैदोंमोन नोंथाङा आंनो जानाय लोंनायनि सायाव फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ
औ जानाय लोंनाय होनब्ला थ' जोङो माने ओंखामखौनो गाहाय जाग्रा आदार महरै बाहायो आरो
उम
औ ओमफफ्राय जोङो माइ आबाद मावनानै माने मोननाय माइरंखौ ओ मिलाव सौनानै ओ माइरं मोननाय जायो आरो ओमफ्राय बे माइरंखौनो जोङो ओंखाम महरै माने संनानै जायो
औ
औ ओमफ्राय जोङो ओंखामजों लोगोसे माने जानो थाखाय बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखौबो संनानै जायो आरो
औ औ
औ ओमफफ्राय बेफोर मैगंफोरखौ जोङो माने न'आवनो बा ओ बोथोर लानानै आबाद मावनानै जानाय जायो आरो
औ नोंथां ओमफ्राय बे बेफोरबादिनो जोङो मेसें बोथोरफोराव ओ फुलकबि बान्दा कबि आलु ओ एम्बु फान्थाव फान्थाव बिलाथि हा सबाइ मुसुर लाइ लाफा ओमफ्राय मुगु मुला बायदिसिना माने मैगंफोरखौ जानाय जायो आरो
औ नोंथां ओमफफ्राय जोङो बेफोर माने मैगंनि अनगायैबो जोङो हाग्रायाव खनसायना मोननाय बायदि रोखोमनि माने मैगंफोरखौबो जाबोयो आरो
औ
जेरैबादि ओ थास' आथिं थास' बिबार थास' बेदर ओमफ्राय थास'नि गासै बाहागोखोनो जानाय जायो ओमफ्राय ओ सिब्रु माइसुन्द्रि बासि खा ओ खिफि बेन्दों फुंखा सिफुं हेलांसि मान्दिया दिंखिया जोगलावरि ओमफ्राय गुथा बुरि थखन ओमफाय थाराय गोरलै बायदि मैगंफोरखौ माने गोथावै संनानै जायो आरो
औ
औ ओमफ्राय ओ माने बैफोर गासैबो मैगंफोरनि अनगायैबो जोङो खायसे जिब जुनारफोरखौबो माने न'आवनो फिसियो आरो
जाहाथे जोङो माने गोसो जाबानो हमनानै जानो हायो जेरैबायदि जोङो ओ नाफोरखौबो माने न'आवनो फख्रि फख्रियाव माने फिसिना लायो आरो ओमफ्राय दाउ अमा बोरमा हांसो फारौफोरखौबो माने फिसिना लानानै गोनां जाब्लानो माने हमना जानायनि राहा खालामना लायो आरो जाहाथे जोङो ओ आलासि फैब्लाबो माने हमब्रबनानै संनानै जाहोनो हायो आरो
ओम ओम
औ नोंथां ओमफ्राय जोङो माने बैफोर मैगंआनो जा बा ना बेदरानो जा खुगानि थावनाय बादि माने गुबुन गुबुन रोखोमनि आदबजों माने संनानै जायो आरो
औ
औ नोंथां ओ जेरैबादि जोङो फ्राम फ्राम एवनानैबो जायो ओमफ्राय सिदोब सिदोब एवनानै जायो जब जब बिदै संनानैबो जानाय जायो आरो ओमफ्राय लाव लाव संनानैबा मेनानैबो जायो ओमफ्राय एवफ्रामना आरो सावनानै जायो आरो
औ नोंथां गोदो बांसिन माने मेनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो ओमफ्राय सावनानै बाथोन सेफ्लेना जानायखौबो नुनाय जायोमोन।
होम होम।
औ नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा जानाय लोंनायनि सायाव।
जानाय लोंनाय बुङोब्लाथ' नोंथां जों ओ जोङो ओंखामखौनो गुबै आदार होननानै बुंनांगोन जोंनिया आसामनि गुबुनावथ' बेलेग जायो ओ गुबुनाव जेरै गुबुन रुटिफोरखौ गुबै आदा होननानै सानो जोंनिया ओंखामखौनो गुबै औ
पान्जाबाव जोङो रुटिखौ बांसिन जानाय नुयो आरोना जिहेथु बेयाव माने गम आबाद। खौ बांसिनै मावनाय जायो नालाय
औ औ।
औ नोंथां।
बेनिफ्राय जोंनि आसामाव जाय बांसिन माइ आबाद मावो नालाय बिदिनो।
औ।
माइ बा ओंखामखौनो जों गुबै आदार खालामनानै। बा गुबै आदार होननानै सानो ओंखामखौनो जों सानफ्रामबो बाहायो खाजायाव बेनिफ्राय ओंखाम खौ जोङो मा बायदि होनानो बुला जोङो गिबियावनो जों माइ आबाद मावनो थाखाय मा आबाद मावनांगोन माइ आबादखौ जोङो मा बायदि मावो बुङोब्ला जोङो गिबियाव जोंनि न'आव थानाय। ओ जायखौ जों माइज्लि बुङो बा माइ गायनाय दोननाय बा माइ फोनो दोनना माइखौ जों माइग्लि बुङो बे माइग्लिखौ जोङो सोमग्रोनांगोन आरो दैया फुख्रियाव जेराव जोङो सोमनो हानाय खुबिदा दं बे सुबिदायाव जों बे सु खौ सोमना दोननांगोन हरनै बेनिफ्राय ओ जेब्ला ओ बेयो साननै जायो अब्ला जों बोरियाव बेखौ गाजा बेरनायनि थाखाय बोखांना दोनो आरो। जों बे माइग्लिखौ माने बिदि फाथोनि बस्था मोनोना। बे फाथोनि बस्थायाव जों जेब्ला बेखौ सोमो अब्ला मोजांसिन जायो आरो नोंथां माने बिदिनो। बोरियाव जेब्ला जों बोखाङो बिदि गरम हाबनानै माने थाबनो गाजा बेरो आरो।
औ नोंथां।
बेनिफ्राय जेब्ला बेगाराजा बेरो अब्ला जों फोथारखौ जों मोजांङै एवना लायो। बेनिफ्राय बे एवखांनानै जों माराबो होयो। सरि जों बेहाय मै होयो आरो बे जेन हायाव उदाव गद्रि जों जाया हाग हाग्राफोराबो सिङाव हाबलांनायनि थाखाय जों मै होना लायो। बे जेब्ला मै खांगोन अब्ला अब्ला जोङो बे बे गाजा बेरनाय माइग्लि बा खोथियाखौ जोङो। फोथानै होगोन आरो गाजा बेनाय माइग्लिखौ बेनिफ्राय फ्राय मास मोननै मास मोन मोनसेबा मोननैनि उनाव बेयो माने ओ फुजा हैनाय जायो आरो बे जेब्ला बे फुजागोन। अब्ला जों बेखौ फुनानै जोङो गायनाय जायो आरो। बिदिनो जेब्ला बियो मोननाय सम जागोन। अब्ला बे मोनहांबा बेखौ जोङो खासि बा दानियाथ' गोनोखो मुगा नालाय नोंथां। बिदिनो। बे गोनोखो मुगानि माइ हाग्रा मेचिनफोरजों हानानै जोङो लाबोयो आरो बेनिफ्राय बे जाबाय ओंखाम बेनिफ्राय जेब्ला लाबोयो बेखौ जोङो नानो नायो आरो बिदिनो नायाबो जोंनिया बिदिनो सोरबा हाबा बिदिनो मोसौजों नायो आरो सोरहाबा थाब जानायनि थाखाय ट्रेक्टर बा इदिनो औ बिदिनो माराय नाग्रा मेचिनफोरजों नानाय खौ जों नुनो मोनो आरो
औ
जोबोर माने बिसोरजों नाबा माने थाब जायो ओमफ्राय सम समाव सम समावनो माने आबादारिफोरा खारो गुबुन खामानि मावनो थाखाय समबो मोनो आरो बेनिखायनो दानि आबादारिफोरा थाब जानायखौ नायगिरो बेनिखायनो बायदि बेफोरबायदि मेचिनफोरखौ बाहायो आरो बेनिफ्राय बे जेब्ला बे मारोन होगोन अब्ला जोंनि जिगाबा एक्सट्रा बेनिफ्राय माइखौ जों एक्सट्रा दोनो माइखौ जोङो माइरं खालामनो थाखाय जोङो सान्दुं दुङो नायाव जोङो बे माइखौ
औ मोजाङै फोरानना लायो आरो ना
औ बेयो मोजाङै फोरानखांनायनि जों उनाव जेब्ला रानगोन अब्ला जों मिलाव थांनानै जों ओ औ बेनिफ्राय बेहाय जों गुन्दै मोनो बे गुन्दैखौ जों मो सौनोबो होयो बा गुबुन जेराव अमाफोरनोबो होनायखौ नुनो मोन आरो
नैबे बे माइरंखौ माने गुन्दैबो थाबायो नालाय बेखौ माने जावख फिनाय जायो आरो
हम हम औ नोंथाङाबो आरोबाव बुंबावनो हागोन नोंथाङा
औ नोंथां जोङो माने बेफोर माने गासैबो ओ आदारफोरखौनो बाहायो ओमफाय जानो थाखाय ओमफाय आरो बेनि अनगायैबो माने जोङो बायदि सिना माने एम्फौफोरखौबो जायो आरोना
होम होम होम
औनो नोंथां ओमफ्राय एम्फौफोरनि गेजेरावनो जोङो ओ एंखावरि जेरै ओ लाथा एम्फौ गुसेेंग्रा ओमफ्राय सिंखावरि ओ गांजेमा गुमा गोथाव बायदिफोरखौबो माने एवनानै जानाय जायो आरो
औ औ
औ नोंथां ओमफ्राय खायसे खायसेखौ माने सावनानैबो सिफ्लेनानै ओ जानाय जायो आरो फालौ संख्रि हाइजें बानलु सामब्राम देना होनानै सेेफ्लेनानै जायो आरो
औ औ
औ नथां ओमफ्राय बेफोरबादिनो माने जोङो जानायनि अनगायैबो माने जोङो बायदिसिना लोंग्रा मुवाफोरखौबो बाहायनाय जायो आरोना
औ
औ लोंग्रा होननो थांब्ला आङो जौनि बाथ्राखौनो एसे बुंनोसै नोंथां
औ
औ नोंथां ओ जौखौ माने जोङो ओ जायखिजाया खामानियावनो बाहायो आरो
औ
औ नोंथां जेरै जोङो हाबा हुखा ओमफाय रंजानाय फोरबो जेर जे ओे बैसागो मागो दमासि ओमफाय सावरि बादारि जानायफोरावबो माने ओ बे जौखौ ओ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफाय बायदिसिना फुजा फाथालफोरावबो जौखौ बाहायनाय जायो आरो
औ औ
ओमफ्राय आलासि दुमसि फैबाबो जोङो माने जौ होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
औ नोंथां
ओमफ्राय बे जौखौ जोङो माने ओ न'आवनो बानायो
उम उम
औ नोंथां ओमफाय जोङो ओ खामानि मावनानै मेंनाय मानसिफोरनोबो माने मेंगाथो होननानै ओ जौ होनाय जायो आरो
औ
औनो थां ओमफ्राय बे जौखौ जोङो गोबां माने गुबुन गुबुन रोखोमनि बानायनो हायो आरो
औ
औ नंगौ नोंथां जेरै जोङो ओ आमलाय खुनि बानायनो हायो ओमफाय खोरदैनिबो जौ बानायनो हायो ओमफाय बैग्रिनि ओमफ्राय आपेल फिथाइ आमलायखु फिथाइ बायदि माने ओ फिथाइफोरनिफ्रायबो जोङो जौखौ बानायनानै लानो हायो आरो
औ
औ नोंथां ओमफाय माने जोङो गोदो माने ओ गोदो बांसिन माने मानसिफोरानो हाग्रा बंग्रायाव थांनानै माने नाहा मैहा थांनानै ओ हाग्रा बंग्रा बायदि रोखोमनि माने जुनारफोरफोरखौबो हमना लाबोनानै जायोमोन आरो
औ औ
औ जेरै जोङो ओ सेसा एम्बु ओ एन्जर बनहाफा जाहा मालाय बायदिफोरखौ हमना लाबोनानै जायो ओमफाय दैमा दैसानिफ्रायबो माने बायदिसिना ना जेरै मागुर सिंगि ओ बालाबोथिया ना मावा खावै बामि ना फिथिख्रि ना बिदिनो मावा ना बायदि रोखोमनि नाफोरखौ माने हमना लाबोनानै जायोमोन आरो ओमफाय दा बेफोर बायदि बारा नागिरनो थांनायखौ नुबांलिया आरोना
जौखौ
औ नोंथां ओमफ्राय दानिया बेफोरखौ माने ओ बारा मोननोबो थांलिया आरो ओ एम्फौ एनलाफोरखौ जेरै गांजेमाफोर खो बारा मोनबांलिया खांख्राइफोरनि बिबाङाबो एसे खम जालांबाय ओमफाय बिदिनो माने बेफोरो ओ खम जानायनि जाहोनानो जादों माने जोङो दानिया बारा नांगोलजों हाल एवला नालाय ओमफाय जोङो ट्रेक्टरजोंसो एवो नालाय बेनि थाखायनो माने ओ नाफोराबो थैनो हमदो आरो ना
हु हु हु
दुब्लि फोथाराव थानायफोरा
हुम
औ नोंथां
औ माने जोङो ओ जोंनाथ' गोदोनिफ्रायनो बिदि हाग्रा बंग्राजों मिथिंगाजों लोगोसे लोब्बा थानाय जेब्ला बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखो जोंनि ओ सुबुंफोरा हाथाय बाजाराव बायालासिनो माने बारि बा दखानफोरावनो नागिरलाबायनानै जानाय बे जों नुनो मोनोमोन आरो जेरै हाग्रानि मैगं बुङोब्ला बुंब्ला नोंथां बिदिनो मानिमुनि बेनिफ्राय थास' बे थास' बिथुरि औ बायदिसिनाखौ माने जानानै माने बिदिनो बेराम आजार गैयालासे माने जिउ खुंबोदोंमोन आरो आरो दानिया जेब्ला रासायनिकारि
औ बेनि थाखायनो माने बेराम आजाराबो बांनो हमदो आरो बिदिब्ला नोंथांजोंना समाबो जानानै फैबाय